औ
नोंथां
औ खोनादों।
औ गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन मोना बिलि।
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथां। आं थोंजों बर'फोरा औवाखौ मा मा हाबायाव बाहायो औवाया जोंनि थाखाय मानो गोनांथार? बेखौ आं सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
औ, औ हागोन नोंथां आं नोंथांजों रायज्लनायनि समर्म होनो हागोन।
औ जोङो औवाखौ जोङो बोरैहाय बाहायो होननानै बुङोब्ला जोंनि औवाया जाथिसे बिफां बियो जोंनि एंगार हायै माने बिफां आरो। जों औवाखौ बाहायालासे बिदिनो जों रावबो मानसिया थांनानै थानो हाया। जोङो औवाखौ जोनोमनिफ्राय जोङो थैजासिम बाहायो होमबाबो गोरोन्थि जाया आरो नोंथां। जों बोरैहाय बुंनो थाङोब्ला जोङो जोनोम जानाय समाव जोङो गोदो जोङो बिराद बेफोरो कटार हाग्रा बेफोरखौ जों नागिरना मोनामोन न'आव? जों गोथ गथ' जोनोम जाबा जों न'आवनो गथ' जोनोम जायोमोन। बे समाव जोङो बै औवानि जोङो खाथिखौ जोङो जोरखौ बेखौ हानानै बेजों जोङो गथ'नि जोनोम जागोदाननि गथ' नारिनि खौ हानानै होयोमोन आरो नोंथां। नाथाय आथिखाल आरो जोङो थैनायावबो बेखौ नांगौ जायो। जेब्ला जोंङो मानसि सासेया थैयोब्ला रुंसारि जायोब्ला बेखौ जोोङो बाननानै बै गोथैसालिसिम लानानै थांनाय जायो नङा होमबा नोंथां। बेहायथ' जोंङो। बिफांनि थक्था लहाफोरखौथ' जों बाहायनाय जाया। बेयावबो जों औवाखौ बाहायनाय जायो नङा होमा जेराव बेयाव जों। दारहाजों खाथुमना लांनानै जोंङो गोथैखौ जोंङो बावहैनाय जायो बेयाव गारहैनाय जायो। जायो बेफोर खौनो जोंनि जोनोमनिफ्राय थैजासिम जोंङो औवाखौ बाहायबोयो आरो दासिमबो जोंङो बाहायो। आरो गोदो जोंङो न' लुनाय समाव जोंङो औवाजोंनो जोंङो न' लुयोमोन। बिदिनो जोंङो गोबां जोंनि थिं न, बा थोरि न' बि। बिदिनो नारानि न' गोबां बर'फोरा न' लुनानै दिनै जों माने संसार जाबोबाय। नाथाय आथिखालावसो जोंङो दिनै थिंनि न'आव जोंङो दिनै उन्दुयो नङा होमबा नोंथां ।दिनै रांखान्थि हालोदा एसे एसे जौगानायनि थाखाय दिनै मानसिफ्रा पाक्का नआव उन्दुयो। बिदिनो जोंङो बिल्डिंफोराव उन्दुयो ।आथि गोदोथ' जोंङो हायाव हायावनो उन्दुयोमोन बिदिनो जोंङो बैस औवानिनो। बैसां बनायनानै जोंङो उन्दुयोमोन मानोना औवानिबो जों। बैफांफोरखौ हेबनाबो जों लानो रोङामोन आरो जोंङो। मानो जों बेसे माने। आलादा बेंग्रा रखोमै जोंङो जिउ खुंबोदोंमोन आरो जों नाथाय आथिखालाव जों जौ गाबोनायजों लोगोसे। जोंङो बेफोर रोखोमखौ खालामय जेरै औवाखौ जों गोबां हाबायाव बाहायो नोंथाङा। सेन हेबनाय जेखाइ हेबनाय। थिग बिदिनो जोंङो ओ ना सारनाय फल बनायनाय नङा होमबा। बिदिनो मोसौ गलु गलिखौबो बानायो जोंङो। आरो जोंङो बाख्रि माइ दोनग्रा बाख्रिखौबो जोंङो ओ औवानिफ्रायनो बानायो। थिग बिदिनो जोंङो। दुलि जायखौ माइ दोनग्रा बेखौबो जोंङो औवाखौनो बाहायनाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो बुंनो थांङोब्ला जों औवाया गोबां हाबायाव बाहाय जायो। दिनै जोंङो ओंखाम संनो थाखायबो जोंङो औवाखौ जगायो नङा होमबा? लागायनानै जोंङो औवाजोंनो ओंखाम संङो आथिखालावसो जोंङो गेस। फोरखौ मोनबाय नङा होमबा जोंङो। पास बोसोर दस बोसोरनि आगोलथ जोंङो बैफोरजोंनो संनानै जायोमोन जोंङो। बनजोंनो नङा होमबा जोंङो जि बोसोर। स्नि बोसोरनि उनावहायसो जों दिनै गेसफोरखौ जोंङो सालायनो मोन्दों जोंनि गामि ओनसोलावहाय। ओ गोदोथ जोंङो बनजोंनो संनानै जायो बिफां बन बा औवानि बनजोंनो। बेफोर रखोमखौ जोंङो आथिखालाव जौगानायजों जोंङो। बेफोर रखोम जिब जिनारखौ जोंङो बाहायनायखौ नुबाय आरो। अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होदो जोंनो औवाया। मानि थाखाय गोनांथार।
औ। ओ जोंना नोंथांआनो बुंखाबाय जेरैहाय औवाया। जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार होननानै अब्लाबो आंङो औवाजों ओ बानायनाय आइजें आयलाफोरनि सोमोन्दैनो एसे फोरमायनोसै जेरै औवाजों। जोंङो। ओ जेखाइ खबाइ सान्द्रि दाला बायदिसिना खिरखा। बिदि बीफोरखौ बानायनाय जायो आरो सेन बायदिफोरखौ ना हमनो थाख आखाइजोंनो जेखाइ बेफोरखौ औवाजोंनो बानायनाय जायो हाय।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो। औवाफोरनि रोखोमफोराबो दङ जेरै बुरखा औवा जाथि औवा बिजलि औवा बायदि रोखोमनि औवाफोर दङ आरो आरो औवा खौबो ओ ओंख्रि जाजायो जेरै औवा गोरलै औवा मेवाय बेखौ आ दानना लाबोनानै एबा दैज्लां बोथोराव बांसिन बे औवा मेवाइखौ ओंख्रि जाजायो आरो बिदिनो औवा मेवाइ बे औवा गोरलैखौ दानना लाबोनानै जोंहा बिगुरफोरखौ साफायै गारनानै बेखौ ओंख्रि जाजायो जेरै जोंङ अनला खारै ओंख्रि फोरजों दा जाजायो दालिफोरजों जाजायो बिदिनो जानो हायो आरो औवा मेवाइखौ आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि औवा मेवाया जुदि दाननानै लाबोफ्लाङोब्ला बे आग्लायनायखौ जोङो मा खालामो एसे फिसा फिसा हाननानै जोङो उनाव जानो थाखाय बे खौ औवानि आसार होननानै बुङो बेबायदि औवा मे आसा खालामनानै दोनजायो आरो ओ औवानि आसारखौ बानायनो थाखाय जोंहा जेबो गोनांथि गैलाया मानो होनना बुङोब्ला औवाखौ फिसा फिसा होनानानै ओरैनो भयामाव गोरा मारिनानै सुना दोनबानो बेयो एसे औ मास मोनब्रै मोनबासिम दोनब्लानो बेयो मोजाङै ओ आसार जानानै थायो आरो बिदिनो थावजोंबो आसार बानाय जायो आरो नोंथां
औ औ अब्ला नोंथाङा गुवारै फोरमायनानै होबाय औवाखौ जों बोरैहाय बाहायो नंगौ आरो जोङो गोदो जोङो औवा दासिमबो आथिखालाव जोङो गिसिब बानायो नङा होमबा गिसिबखौ जों औवानिफ्रायनो जों बानायो आरो दिनै जेखाइ खबायाइफोरा दिनै माने हाथाय बाजाराव गोबां रां खामायनो हायो नङा होमबा जेखाय जरासेनि दामा दिनै गंसेनि दामा दिनै बाजौनि ब्रैजौनि ओमफ्राय बाजौसिम नङा होमबा थिग बिदिनो सेन जरासेनि दामा दिनै बाजौनिफ्राय द'जौसिम लायो सेन जरासेयाव अब्ला जों बिदिनो दासिमबो जोङो बेफोर हेबनाय हाबा हुदाखौ आखाइ हेबनायखौ बर'फोरा दासिमबो गाव बाहायो आरो बे जोंनि थाखाय जोबोर मोजांनि खौरां आरो जों बर'फोरा आखाइ हेबनाय हुदाखौबो जों लाखि खिनांगोन नङा होमबा बेफोर मोनसे जोंनि ओ माने रां आरजिनायनि बेफोरबो मोनफा मोनफा लामा आरो मानोना जों दासिमबो जों बेफोरखौ नांबायनो थाखायो नङा होमबा दासिमबो जोङो सेन सायो ना हमो बिदिनो फल' माने फल'जोंबो जों ना हमो नङा होमबा। बिदिनो जोङो खबायखौबो जोंनो नांगोन ना लानो थाखाय बेफोर जोंनि थाखाय गोनां मुवा आरो जों दिनै धारा हेबो नङा होमबा जायखौ जोङो गोदोथ' जोङो धारायावनो जोङो जनानै फरायबोबाय नङा होमबा दा आथिखालावसो मानसिफोरा टेबोल सायाव फरायो बा बैसां सायाव फरायो गोदो जों धारायावनो जना फरायबोबाय नङा होमबा बेफोर रखम धाराखौबो जोङो दाससिम नो गोनांथियानो जाबाय थायो माइ लामनो थाखाय नङा होमबा बेफोरखौ जोङो दासिमबो बाहायो आरो अब्ला जोङो औवानि बाहायनाया गोबां नङा होमबा दिनै सोहोर नोगोरावबो जोङो औवाखौ बिल्डिं बनायनायाव जोङो जायखौ जोङो थाखो थाखो फ्लर बानायनो थाखाय बेखौ सुंथानो थाखाययावबो जों बिल्डिं बनायनायावबो औवाखौ जोङो गोबां बाहायो आरो। आरो लोगोसे जोङो औवानिफ्रायनो जोङो दिनै पेपार जायखौ जोङो लेखा बिलाइखौ जोङो औवानिफ्रायनो बनायो नङा होमबा जों दिनैे औवा बिलाइनिफ्रायनो जोङो दिनै पेपार फरायनानै बिजाब फरायनानै जों दिनै बे स्टेजसिम सफैबाय नङा होमबा बेफोरबो मोनफा मोनफा आरो औवाया माने गोबां बिथिङाव बाहाय जायो आरो दिनै गोबां हादराव दिनै जोंनि औवाया माने आसामनिफ्राय बाहेरायाव थाङो भुटान वेस्ट बेंगल गोबां जायगायाव जोंनि औवाया बिदिनो साप्लाय जायो आरो अब्ला औवाखौ गारनानै दिनै रावबो थानोनो हायाखै नङा होमबा। औवाजों गोबां आइजें आइला बनायनो हायो लोगोसे जोङो हाजोनि मानसिफोरा बेजोंनो जेनेबा औवाजोंनो बिथांमोना गिलास बनायो औवानिफ्रायनो बिथांमोना माल जिरादखौ दोनग्राबो डिजाइननि बनायनो हासोयो नङा होनबा। हेबनानै गोबां आखाइ हाबा रोंगौ आरो जेरै हाजोनि मानसि मनिपुरि बे मिजरफोरा अब्ला नोंथाङा एसे एसे फोरमायनानै होबावदो जोंनि औवानिखौ आरो मा बिथिङाव जों बाहायबावो
औ जोंहाथ' औवा औवाखौ गोदो आबै आबौमोना गोबां रोखोमाव बाहायोमोन। जेरैहाय बिसोरो उन्दुग्रा बैसांखौबो औवाजोंनो बानायोमोन होननानै जों मिथिखागौ बिदिनो जिरायग्रा सियारफोरखौबो बिसोरो जि मोजाङैनो बानायनानै लानो लायोमोन आरो आरो बिदिनो। जि जोम दोनग्राखौबो आलना आलमारि बानायनानै लायोमोन बिसोरो। बिदिनो औवाखौहाय मोजाङै हास' सरनानै मोजाङै आलमारा बानायना लानायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो बैसांखौबो एसे गोजौ गोजौ बानायनानै लानायखौ जों बांसिनै नुनो मोनो आरो बिदिनो बिसोरबो जेरैबायदि। औवाखौ बाहायदों आथिखालावबो बिदिनो बाहायगासिनो दङ आरो नोंथां आरो बुंनो थाङोब्ला औवानि बानायनाय मुवा बेसादफोरा एसे मोजां जायो आरो गोबौ जोरनायखौ जों नुनो मोनो। आरो मानो होनना बुङोब्ला गंसे दालाखौ जों माइरं जावनो। थाखायसो बाहायो नालाय बे दालाया। से नै बोसोरा मोजाङैनो थाङो बा मोजाङैनो सोलियो। बेखौ जों मोनथियो आरो बिदिनो गोबाव समालागै जोरनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां आरो बिदिनो औ
नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो आरो जोङो दाला सानद्रि हेबो बेजों लोगोसे जोङो दुब्लि फोथाराव आबाद आबाद
औ।
जेरै माइ। माइखौ जोङो बाननानै लाना फैनो हुलाबारि होनना बुङो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बाहायो नङा होनबा दासिमबो बाहाय थायो जोंनि मानसिफोरा आरो थिग बिदिनो जोङो मोसौजों हाल माइ मारोन होबोला जेरै मोसौखौ मोसौजों हुखेन होननानै बुङो जायखौ जोङो माइखौ एरलांनानै होयो नङा होमबा? बेफोरावबो जोङो बाहायो नङा होमबा आरो नों गय बिफांनि फिथाइफोरखौ हानोबो जोङो जांख्ला बानायो नङा होमबा जाय जोङो गाखोनो हायो स्टेप बाय स्टेप बेफोरखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बनायनाय नङा होमबा नोंथां? बेनिखायनो जोंनि औवानि बाहायनाया जोबोद गुवार आरो। अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन जोंनि सावरायनांगौखौ बेखौ। दोनथ'नोसै नामा गोजोननाय थाबाय नोंथांजों गोबां खो खोथा सावरायनो मोननानै
औ
गोजोन्थों
औ गोजोनथों
मासे